खोनादों ना
औ खोनादों
अ जों जोङो दा दैज्लांनो बागायनालाय जोंसना
औ जायो।
गायनाय फुनायनि सम सफैबाय नालाय दायो नै अखा बां बोथोराबो
गायदो फुदो होनना नों थोननाय बायदिसो जाबाय
औ
अखा खोरोमगासिनो अखा माबा अखा खोरोमलायो समाव ना गिख्रांलायनाय जायो। गायनो फुनो गिख्रंलायो मानसिफ्रा बे समाव
औ जुब जुब अखा हायो मोफ्ला मोना आयौ गिलायलायो।
ओं सोरबा साथा लांनायासो लांनाय सोरबा साथा लाङैया गैला सिजादो थिंख्लाबनो।
जाथावै बेमारफोराबो जायो नालाय
औ बेनिखायनो गिनाय ओंखारो
नोंसिनिथिंलाय मा मा माइ गायो?
औ गायो औ न'आव-न'आव गायो बेयाव
नङा सिगांथ' गायो बेलेग गायोमोन दा फाय दा मा मा माइ गायो होनदां
अ होजों? ओजोंहाय मनिरामखौ गायो खोमा एसे गुबुंङानो गायो जोंनिया। बिथिनो जाय होवा फोरा माबाया आरो हौवाफ्रा फुनायल जोंनिया। बां जायगा जायगा हौवाफ्रा फुखायो नालाय। जायगा जायगा हौवाफ्रा फुखायो नालाय बिदिनो हौवाफ्रानो जि फुसिगोन लाब लाबनो हौवा फोरनि बोलो नालाय माय गायनाय गायनाय थ सोरबा बदि गायोबो हौवाफ्राबो थेवब्लाबो
दानाय हालौनायफ्रालाय सोरथो हालेवो?
बेखौ सावरि जमा जमा लिंसै आरो दांसेखौ खोनसै सासेया बै दोंसेखौ खोंसै सासेया होमबालाय हाखागोनना थाबनो बेनिफ्राय फुङाव फुङाव आलि दानाय आलि खोनाय बेनि ओमफ्राय बेलासियाव फुबाय बेलासियाव फु फुनाय आरो जायगा जायगा बेबायदि फुनाय गायनाय
ए गथारानो माथो होनबा नोसा।
गययो गनायालाय गायनाय फुनायावलाय बिदिनोसै बयबो गोस गोसो होलायनानै मावब्ला थाब हायो आरो
जोंना हिन्जावफ्रानो गायनाय हिन्जावफ्रानो फुनाय बेनोसै
बिदिब्ला बांसिन एसे खस्थ' मोनो आरो।
औ
गायनांगौबो फुनांगौबो होमबाना देहाया हेरेस मेन मोनो खस्थ' मोनो
सो बांसिन गायो।
उम रन्जितालाय बांद्राय गुबुंद्राय गायनाङा।
औ गुबुंबो गायनाङा बारायद्राय गेसेंबो गायनाङा बेयो माने बाग्लाबो जानो नागिरो ओं फिथाइया रग' रग' जायो आमफाय दै मोनाबाथाय बारा मोजां जानो नागिरा
ओम, सिज मा जिरि जि जि खिनि माइआनो दै नांखागौआनो जाहैबाय।
ओं।
खोथिया फोनायफ्रावबो बेनो आरो खोथिया फोनायस समावहाय अबा अबास समाव दै गैया जाहैयो होमबाना दै खौ सारनानै फो-फोनांसिगोन गायनाय समावबोथ' बिदिनो ना माब्लाबा समाव
औ दिनो जायो।
अबा बोसोराव अखा हायो अबा बोसोराव फास्ट समाव हासिगोन इदिफ्राय अखा गैला। ओमफाय आरो अबेबा बोसोराव बेफोर बेबायदिबो जाहैयोदि
फिथाइ ओंखारनाय समावथ' अबावबा समाव माइआ नोहाय मावखायानो हाया जायो।
औ ओमफाय आरो गायफुनाय समावनो अखा जुब जुब हानानै बानना खालामनायबो दङ। बानाबो खालामो ओमफाय आरो बेबायदिनो माइ गायनाय सम नालाय खोथियाफोराथ' दुब्लियाव थाखासिगोन खोथियाफ्रा गोजावलांलायनसै आरो ब सोरनिबा खोथिया सोरनियावबा थाहैलायनो बिदिनो जायो आरो जायफ्रा फुनानै फुनानै बोरियाव दोनहैनो रोङा खै अखा हानोसै बोथोराव माने बोथोरखौ नायनानैथ' मिथिया नालाय हरावबा माबायदि जाना थागोन बोथोरा मा अखा हागोन मारै हागोन बेखौ मिथिया नालाय दोनसै दै जेराव मेराव। फुनाय खि खिनियानो स्लिम बोहैलांसै आरो।
ना गिदिर गिदिर दै फैयो
औ जेब्ला दल दलहाखौ गायो अब्ला बाना फैयो होननाय बायदिसो। दहलाखौ गायनो गोनांबाथाय हा दैया बुंना होनोसै गायनो मोनला बिदिनो
औ सिगाःग्रोद्राय बांद्राय एथबां दैबानाखौ खोनायामोन दाना बिराद दैबाना जासै दैज्लां बोथोराव दानो नै दाबायदि सम समावनो जाबायानो गुबुन जायगाफ्राव
ओं दा अखाबो हाबाय नालाय जायगा लायै जायगा हायो। जाबोर अखायानो मेन आरो दैनि गायनाय फुनाय बोसोराव दैआनो मेन होनांसिगोन बेन।
उम दै नां दैबो नांगौ जायो ओमफाय दैयाबो अफारद्राय फैबाबो
उफाद्राय फैबाबो खोथिया ओं
बुखारनानै लाङोना गायखानाय माइफोरखौबो बुखारनानै लाङो खुरखानानै लाङो
आरो एम्फौबो जायो ने माइखौ।
ओं बांद्राय हाबा देग्लायथ' बोथोरा माबायदि जागोन दानिफ्रायनो बिराद गाज्रियै महर लादों माने
उम बेन्थ' बांद्राय दै लोमनानै दैजों लोमनानै थाबाबो एम्फौआ दैनिफ्राय ओरै माइआव मानखो खोना थासिगोन होमबाना बिलाइफोरखौ एसे एसे अरख्लाबना जासिगोन ना मासिगोन जायखिजाया बिदिनो माबा जासिगोन आरो
दै थाबाय थाबाबो माइफ्रा जाखांखनो हाया
उम
दै मोनबा एसे दैबो नांगौ बै गोरानबो नांगौ सान्दुंबो नांगौ थाबाय थानो इसेथ' हा नङा नालाय।
उम नायानोबाथ द सान्दुं गोसा द्राय दुंबाबो थैयो माथो
थैब्रजोबो
दैया गुदुं दाबा
औ दलहाफोरावथ' बिदि दैबाथाय माबाखौनो मोनोन नागिरखाया
औ बांद्राय दै मोननाय जायगायावबो जाया दैबो मोननांगौ। बांद्राय दै मोनोनिद्रायबो जानाङा मोननांगौबो।
औ
माइआलाय, ओरैनो, फास्टआवथ' एसे एसे ग लादासो गायनाय जायो नालाय लासै लासै लासैसो बारायलाङो। माइखौ होनदों माय गायनाया फार्स्टआवथ एसे एसे गसा लायै लायै गायनाय जायो नालाय लासै लासै बा बारायलाङो माइया
औ। जोंनिथिंथ' एसे गेसेंबो गायजाया गुबुंबो गायजाया ओमफाय दैफोराबो बिराद आंखाल जायो जोंनिया
ओम माबायाव अन्थाइ दङ नामा नोंसिन ना दुब्लियाव
दङ अन्थाइबारिसो जोंनि बियाव माखासेयाव दं आरो माखासेयाव गैया बहुत खस्थस माइ गायनोनो
जेथिंबो जेथिंबो दैयानो ना खागौ जे
अ माने अखानि गुबुनि जायगाया दै अखा गायनो हायाबो जोंनियाव हाया आरो
अबबा बोसोरावथ' लास समाव गायनाय समाव रांथाब फोनथाबै नो एसे लाद्रा फाद्रायैनो। गायनो गोनां जायो एसे एनै दैफोरजों
माबा दैलां समाव माइ गायफुनाय समावसो हागोना हाला नङोलाय माथो
उम। हागोन हानायालाय थेवब्लाबो अबेबा समाव राननोबो हागौ अबेबा समाव हानोबो हागौ आरो बिदिनो। जेबो खुनु माबा गैयाना थिक गैया।
ओं। गुबुन गुबुन खेथि मावनोबो माबा गैया बांद्राय बिदि खाबाय थाबाय दा गुबुन गुबुन खेथियाबबो जानो नागिरा।
औ बे माइआबो बिदिनो आरो माने दै लोंबाय लोमनानै आरो सेम रानलायबाय आरो थाबनो लोबना होफिनबा बे माइआ सेवनोबो बारा गोबाव माबा थैलांनो बारा गोबाव माबा नाङा आरो
रोदाया बोसर लाङो नालाय रोदाखौ बेयावनो रोदाया सेवो आरो बानलु गायनायफोराव बानलुफ्राबो बिदि जायो ओमफ्राय थरमुस गायदोंमोन थरमुस गायनायावबो बिदिनो बांद्राय अखा हाबाय था थानायजों थैफ्रामजोबदों
औ बेनोथ' आरो अखा हाबाय थाबाबो थैलाङो। बेनो फुल गायनाया फुलखौ गायबाय दै खौ नांगौ होननानै होबाय थाबाथाय फुलाबो थैलांगोनसो एसे रानहो होलांनांगौबो ओमफाय आरो होमबासो दैखौ होनांगौ आरो। बांद्राय दै दं होननानै आरो होस माइयाबो बिदिनो आरो माइ गायनायाबो बिदिनो बांद्राय दैमोन दै मोनि समाव जि दैखौ खां खां जानो जे
औ बोथोराबो दाना हिसाब गैला होनजायो माने गावनि गावनि हिसाबखौनो गाव हिसाबलानो रोंला। हाबाथाय हाबाय हाबाय थाबाय दुंबाहाय दुंबाय दुंबाय थायो नालाय।
ओं दैलां होननानै एसे एसे फुंफ्राव हरफ्राव हाबाथाय मोजां आरो। गायनाय फुनायाव हाबाबो एसे खस्थ मोनो। गायनो
उम दैलां समबाथाय माने नआव बुस्थु बायदिसिना माइ दै बरननानैनो थांबाय आरो दसेनो हागोन दसेनो
ओं।
जिफोर सुबाबो दाथ आरो
हो?
गायफ्रामबायानो खोमा मानसिफ्रा खासिया गायग्राफ्रा।
औ। गायबायानो। है माइफ्राबो माबा माथो दाबहालागैबो दङ। बर माइ गायग्राफ्रा बे बर' माइ गायग्राफ्रा
गोदोनिफ्रायनो गायबाय थायो नालाय गाय उम बेफोरखौबो गायो आरो।
उम मा होनो दाबो हाजोबाखै माथो अबबा अबबा मोनथांख्रा फिथाइनो दङ आरो हाखांनानै आरो गायफिनबावगोन मालाय।
अ बिसोर दुइ माने खेबनै गायो आरो बोसोराव।
उम्म औ थेवब्लाबो औ जेखिनि गायनांगौखि खिनिखौ एसे एनै गायो आरोना होमबाबो फुल गायजोबा। थानाय खेथिखौ गायजोबा।